हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
अ
अ ओ नोंथाङा फ्रि नामा?
औ
अ होमब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हायोब्ला आंङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सोम ओ सोमोन्दैसो माने रायलायनो सावरायलायनो सान दोंमोन आरो नोंथांङा सम होनो हागोन ना? औ होनबा बिदिब्ला आंङो नोंथांजों बेखौनो ओ सावरायनो सानदोंदि माने बर'फोरनि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंनाव फैग्रोगोन जेनेबा नारजि अमा ओ अनला अनला ओंख्रि बा अनलाजों मेवाय अनलाजों दाव बे फोरबायदि आरो सबाय साम' इफोरबायदि ना आरो नाफाम जिथुनाखि जोंङो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बेफोर मैगंफोरखौ जा ब्लाथाय माने मोनसे स्पिसियेल बायदि साननानै जायो माने बेखौ बर'नि ओंख्रि नालाय दा आंङो नोंथांनि सिगांङाव आरो नोंथांखौ माने ओ नारजि ओंख्रिनि संनाय आदबखौसो एसे सोंनो नागिरदोंमोन आरो ना नोंथाङा माबायदि माबायदि सङो नों नार्जिजों अमाखौ एसे फोरमायना होगोन नामा
औ औ फोरमायनो हागोन जा जा‌ ना जि नारजिखौ नारजि दंफां फाथो दंफां हाजो दंफांनिफ्राय जेब्ला बिलाइआ रायो अब्ला बे दंफां रानानै जोङो दंफांखौ दाननानै ओ खोबनानै दोनो ओ जि बा थालिर बिलाइजों गुदुं जानायनि थाखाय खोबनानै दोनो गुदुं जाबाथाय माने बे थालि ओ माबाया बिलाइफोरा सिरियो आरो ना हारसिंनो सिरियो बे सिरिनायखौ ओ साफा खालामनानै फोराननानै दोनो ना ओंख्रि संनो थाखाय फोराननानै दोनो ओमफाय जुदि बे नारजि ओ फाथो बिलाइया उम मोजां जाबाथाय रानबा रानबाथाय ओमफ्राय जानो थाखाय जायो आरो रानबाथाय मोजां जायो नालाय ओमफ्राय ओ सोम सोमनानै दोनो माने माबाखौ नार्जिआ बिराद गोखा थायो नालाय बेनिखायनो सोमनानै दोनो आरो दसे समनि थाखाय सोमनानै दोनो जाहाथे मा होनो गोखाफ्रा एसे खारो होननानै सोमनानै दोनो सोमनानै उनाव साफा सुनानै रै सुनानै लाग्रोनानै ओ नारजिखौ खारैजों ए से रुदबनानै लायो जाहाथे गुरै जायो खारैजों होनानै ओमफ्राय दै होनानै दोनबाय बेयाव दै होनानै गोदौ होबाय गोदौ होबाय थाबाय नारजिफोरखौथ' जों बांसिन अमा बेदरजोंसो जायो नङा होमबा अमा- अमा - अमा खौ जोङो जेनेबा उम एवफ्रामनानै लाग्रोबाय थाव फालौ सामब्राम होननानै एवनानै लाबाय जोंहा ओमफ्राय नारजि ओंख्रिया जेब्ला एसे गोदौवो गोदौनानै गुरै जायो सागंजों सानानै सागंजों सानानै रुयजोबाथाय
मोजां ओ हेलौ नोंथांनि आवास खौ बारा मोजां खोनायाखै नोंथांना नेटवर्क प्रब्लेम जादों खोमा
औ आं खोनादोंमोन।
दे खोनाबाय दे बुंफिनलाय।
बे नारजि ओंख्रिखौ जेब्ला सगंजों सानानै लाग्रा बे माबाया गुरै आराम जागोन नालाय रुइगोन ना ओमफ्राय बे ओमफ्राय अमा बेदर एवनानै लानायखौ जोङो बेयाव होनाय जायो। ओमफ्राय हेलौ हेलौ खोनादोंना हेलौ हेलौ